औ खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथां खुलुमबाय
ओ नोंथांनिसिम फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथां आंबो नोंथांनिसिम फुंनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ आङो नोंथांनो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जादों नों नोंथांजों आङो दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै एसे सम एसे सावरायनो नागिरदों नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना
औ नोंथां ओ रायलायजागोन सम होनो हागोन नोंथां
औ ओ नोंथां जोंहा बिदिब्ला गुबै बाथ्रायाव फैनोसै औ दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' नोंथां जोंहा अनला खारै आरोबाव सबाय सबायाइजों साम' अनलाजों दाउ नारजि अमा ओ नाफाम खारदै खारै मैद्रु बैफोरबायदियानो गोलैयो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ अ नोंथांनो आङो ओ अनला खारैनि अनला खारैखौ माबोरै सङो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनोसै बिदिब्ला नोंथां
औ नोंथां फोरमायदो
औ अनला खारै संनो थाखायथ' जोंना गिबियावनो अन गुन्दैनि गोनांथि जानानै फैयो नोंथां
औ नोंथां
औ अन गुन्दैखौ जोङो देनो थाखाय गिबियावनो जोङो माइरंखौ सोमनानै लानांगोन नांगौ जखानि
औ नोंथां
औ बै माइरङा रुइयोब्लाथाय जोङो दिंखि बा उलाराव देनानै लानाय जायो। ओ आथिखालावथ' दिंखि बा उलार खौ गोबां गोबां ओनसोलावनो नुनो मोननाय जाला दानिया खम समावनो जानाय ओ मेचिनफोर गोबां ओंखारदों जेरैहाय ग्रेइन्डार मेचिन औ नोंथां बैफोराव जिखिजियाव जोङो अनलाखौ उनग्रोना लानाय जा ओ माइरंखौ उननानै ओ अन गुन्दै बानायनानै लानाय जायो नोंथां
औ नोंथां
औ बैनि उनावहाय जोङो अनलाजों दाउ सङोब्ला जोङो दाउखौ न'आवनो थायोब्ला जोङो न'निफ्रायनो बुथारनानै गोदाना लानाय जायोबा जोङो गलाफोरनिफ्रायबो लानानै फैनाय जायो बिनि उनावहाय जोङो बै दाउखौ एवफ्रा गिबियावनो थाव होनानै ओ मस्ला मस्लि आरो रं संख्रि बाय एसे एसे होनानै जोङो एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो।
औ नोंथां।
औ बिनि उनावहाय जोङो बै एवफ्रामनाय ओ दाउखौ जोङो मोनसे आइजेंआव बोखांना लानानै बिनि उनावहाय जोङो मोनसे सारायाव एबा मोनसे जिखि जाया आयजेंआवनो जोङो ओ दै दै होनानै नांगौ जखानि दै होनानै जोङो दैखौ ग्लुब ग्लुब गोदौजासिम गोदौहांगोन। बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला दैया ग्लोब ग्लोब गोदौवो अब्ला जोङो अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो जाहाथे बियो खेनसे लागैनो होबा बाथाइ ग' थाखायो बेनि थाखाय जोङो फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो आरो बेखौ होनायजों लोगोसे जोङो गारबाजों एरनाय जायो बा गारबाजों जोङो फिदिंबाय थानाय जायो।
औ नोंथां।
औ बिनि उनावहाय जोङो बेवहाय खारै होनाय जायो नोंथां बेखौ जोङो खारै होनायनि उनावहाय जोङो बै एवफ्रामना लानाय बेदरखौबो गारसनना होनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
औ बिनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ गोबां ओ नांगौ जानाय मस्ला मस्लिफोरखौ होनानै जोङो ओ आरोबाव बेखौ गोदौनो होगोन बिनि उनावहाय जोङो दसे सम बेखौ बिब्दिनो दोननानैहाय बियो जेब्ला मोनो अब्ला बेखौ बोखांनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
औ आरो साम'जों सबाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि दगैयाव साम'नि गोनांथि जानानै फैयो। ओ जोङो साम'जों सबाय संनो थाखाय जों गिबियावनो साम'खौ दैमा बा ओ बिलोफोरनिफ्राय जोङो खननानै ला बोनायखौ जोङो नुनो मोनो खाय-खायसेया सम औ खायसे सम गैयाब्लाथाय जोङो ओ बाजारफोरनिफ्राय बा गलाफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
औ बै साम'खौ जोङो लाबोनानैहाय ओ हरसेबा नङाब्लाबो जोङो गोबाव समनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो जाहाथे बै साम'आ जानाय हा फोरा बा बै समाव थानाय हाफोरा ओंखारो बेनि थाखाय औ आरो बै सामुआ ओ बै साम'खौ जोङो जेब्ला बिदि ओंखारो अब्ला जोङो सुनानै लानानै जोङो बिनि साम'नि खिथौ आरो साम'नि खर'आव थानाय बिदि बाख्ला बा थाखोनखौ जोङो बोखारनानै आरोबाव बेखौ मोजाङै हुनानै सुनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
औ। आरो बै साम'खौ बिदि सुनायनि उनावहाय जोङो गिबियावनो एवफ्रामग्रोनानै लानाय जायो। एवफ्रामनायनि उनावहाय जोङो बेखौ मोनसे आयजेंङाव बोखांना लानानै जोङो आरोबाव बिखौ ओ सबाइखौ मोनसे दैयावहाय दै होनानै ग्ल'ब ग्ल'ब गोदौहोनानै सबाइखौ रुनानै लायो बा खायसेया फाख्रा सोनाय जायो बा खायसेया फाग्रा सोआबालानो गोब गोबाव समावहालागै गोदौ होनोनानै बेखौ रुय होनानै लानाय जायो बेनि उनावहाय जोङो बेयावहाय खारै होनाय जायो संख्रि होनाय जायो आरोबाव बै साम' एवफ्रामना लानायखौ जोङो गारसननानै होनायखौ जोङो आर सनना होनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
औ जेब्ला बियो उनावहालागै गोबावै सम गोदौवो आरोबा बियो मोननायनि सम फैयो अब्ला बेखौ जोङो मोनब्लाथाय खांनानै दोननाय जायो नोंथां बिदिनो साम' आरो सबाइखौ संनाय जायो
औ नोंथां
औ नोंथाङा बुंनो हागोन जागोन ना नाफामखौ माबोरै बानायनाय जायो
औ नोंथां आंबो नाफामनि बागैथ' आंबो बारा मिथिया थेवबो आं जा एसे एनै मिथिदो बेखौ बुंनोसै नोंथां जोंनो नाफाम बानायनो थाखाय फार्स्टावनो जोंनो मावा ना नांगौ जायो
औ थारैनो नोंथां
मावा नाबा जों जायखि जाया बायदि फिसा नाफोरखौबो जोङो नाफाम बानायनाय जायो बेखौहाय जोङो मोजाङै जोङो सुग्रोना लानानै जोङो सान्दुंङआव एसे फोरानना लानानै जोङो बेखौहाय थास' बिलाइजोंहाय जोङो बेखौहाय मोजाङै खाथबनानै लानानै जोङो बेखौहाय गोबौ समहा गोबौ समनि थाखाय जोङो दोननाय जायो भयामफोरावहाय
औ
औ बेबायदिनो नाफामखौ बानायनाय जायो नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि नाफामखौ बानायनाय जायो
अ हागोन नोंथां नाफा नाफामखौ बानायनो थाखायथ' जोंनो गिबियावनो नानि गोनांथि जानानै फैयो नोंथां अ औ जोङो नाखौ जों गिबियावनो फुख्रि बा बिलोफोरनिफ्राय बा दैमाफोरनिफ्राय गुरनानै लानाय जायो नङाब्लाबो खायसेया गलाफोरनिफ्राय डाइरेक्ट ना गोरान लानानै फैनाय जायो नङाब्लाबो ना गोथांखौ लाबोनानै जों जेब्ला ना गोथां अब्ला जों बेखौ मोजाङै सुनानै बिनि खिफोरखौ गारना लानानै जोङो फोराननाय जायो नोंथां
औ नोंथां
औ बियो जेब्ला रानो अब्ला जोङो बेखौ देनानै गुन्दै बानायनानै बेयाव थास' गोसोमनि देन्था होनाय जायो आरो खोनानो मोननाय बायदिबा बेहाय गांजेमा थास' गांजेमा बिलाइ बेफोरबायदि नोंनि बिलाइखौ होनायखौ जों खोनानो मोनदों
औ नोंथां
औ बेखौ देफानानै जोङो बिखौ एसे लारु बानायनानै जोङो मोनसे औवानि हासुङाव सोनानै गोबाव समहालागै दोननाय जायो नोंथां आरो औ बेखौ खायसेया नाफामखौ खायसेया बाथोन बानायनानै जायोबा खायसेया एसे रोसि बानायनानै जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो बियो जानायाव जोबोद थावो
औ नोंथां
औ नोंथां औ आरोबाव जोङो दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' नारजिजों अमायाबो गोलैयो होनबा नङासै होनबा नोंथां?
औ नोंथां
औ नारजिखौ जोङो मोननै रोखोमाव मोननाय जायो बेखौ फाथोबो बुंनाय जायोबा नारजि मोनजिजों फाथोखौ गो गोथाङाव बेखौ फाथो बुंनाय जायो यो फाथोखौ जेब्ला जोङो खानानै फोरानो अब्ला जोङो बेखौ नारजि बुंनाय जायो नोंथां
औ नोंथां
औ जेब्ला बियो फाथोआ रानो अब्लाथाय जोङो बेखौ दैयाव सोमनानै बिखौ बिनि देन्थाफोरखौ बासिना लानानै जोङो बै बै नारजिखौ संनाय जायो। ओ बेख मोनसे सारायावहाय होनानै दै होनानै बेखौ ग्लब ग्लब गोदौजासिम ओ संनाय संनाय जायो नोंथां जेब्ला बियो ग्लब ग्लब गोदौवो बैयावहाय जोङो खारै होनानै संख्रि होनानै आरो बैयाव होनो थाखाय जोङो बेदर फोर थायोब्लाथाय अमाफोर थायोब्ला जों गिबियावनो बेदरफोरखौ थाव होनानै संख्रै रं आरो नांगौ जानाय मस्लाफोरखौ एसे एसे होना लानानै जोंङो एव फ्रामग्रोनानै लानाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ आरो बै एवफ्रामनाय जोङो मस्लाफोर औ बेदरखौ जोङो बै नारजियाव गारसननानै होनाय जायो आरो होयो जेब्ला आयला दसे गोदौवो बा दसे सम गोदौ होनोनानै जेब्ला बेयो मोननाय मोननाय सम अब्ला जोङो बेखौ औ खां-खांनाय जायो बेफोरबायदिनो जोङो नारजिखौ संनाय बेखौ जोङो नुनो मोननाय जायो नोंथां।
औ नोंथां
औ नोंथाङा बुंनो हा औ
औ नोंथां
औ बुंनायसाय नोंथां
जों जि जेरै जों मैगंफोरावहाय खारै होनाय जायो बेनि जेरै जों खारैखो मा माबायदि बानायनाय जायो नोंथांनो नोंथांनि सिगाङाव आं एसे फोरमायना होनो सानदों नोंथां।
औ बुंनायसाय नोंथां
जोङो खारै बानायनो थाखाय जोंनो फार्स्टआवनो आयथा थालिरनि गोनां आइथा थालिर थालिर बिफांनि गोनांथि जायो लोगोसे जुदि आयथा थालिर आयथा थालिर बिफां गैयाबा जोङो जायखिजाया थालिर बिफाङावनोहाय जोङो दाननानै जोङो मोज मोजाङै दाननानै जोङो जिरना लानाय जायो एसे फिसा फिसाहाय मानोना बेयो थाब रानसिनो आरो लोगोसे जोङो बेनि मादाफोरखौबोहाय जोङो जावख'नानै जोङो दान दाननानै एसे फिसा फिसा दाननानैहाय जोङो सान्दुंयाव फोराननाय जायो जिथियालागै बेयो राना जोङो औ औ नोंथां जोङो बेखौहाय फोराननानै दोननाय जा जायो जेथिया बेयो मोजाङै सेमनो रानजुबो अब्लाना जों बेखौहाय बिदिनो अर खावनानैहाय जोङो हांगार खालामो बेखौ नोंथां
औ थारैनो नोंथां
औ नोंथां जिथा बे हांगारा बे जिथा बे हांगारनि महराव सोलायो अब्लानिया जों बेखौहाय न'आवहाय ओ जायखिजाया दोनग्रा आइजें लानानै बा जोङो मना प्लास्टिकफोरावहाय जोङो बेखौ सोनानै लाबनानै जोङो बेखौ इसे एसेयै जोङो सरनाय जायो ओ
औ
बे सरनायावहाय सिखनि फोरबो होनाय जायो। सिखनि गिदिरबो होनाय जायो बा जोङो खरखानि खरखाखौहाय एसे सफ्लंनानै जोङो बेवहाय ना खरनि नालेंखर फस्लानि बेजेखौ होनानै जोङो बेबायदिनो सरनाय जायोबा जों गोबां रोखोमैबो सरनो हायो नोंथां।
बेबायदिनो जोंना हरै ओ सोमजियो आरो ओ आयथा थालिरहाहाय खोनानो मोनदों आयथा थालिराहाय बेबायदिनो गोबाबसिन होननानै बाबसिन होननानै खोनानो मोनदों नाथाय जायखिजाया थालिर बिफांफोरा एसे खम ओ खमसिन बाबनाया बिदि ओ मिथिनो मोनदों आरोना नों थां
औ नोंथां थारैनो।
औ नोंथां।
औ नोंथां बिदिब्ला जोंहा समाबो जानानै फैबाय।
औ नोंथां
औ नोंथांदों नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै आङो जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां आंबो नोंथांजों सावरायनो मोननानै ओ गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ दे बिब्दिब्ला नोंथां।
औ दे बिब्दिब्ला नोंथां